नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
खालामदोंमोन?
बिदिनो ओरैनो जिरायनानै दङ
अ। आं माने आंबो नै जिरायनानै दं नोंथां बिदिनो दाथ' गरमबो बोथोर सोलिगासिनो ना ओंखायनो बाराव एसे बिफां सायाया बिजिरनानै दं
औ
आं माने नोंथांजों बै दाथ' गरम बोथोर सिजोन सोलिगासिनो नालाय बेनि बागै माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना। औ होमबा नोंथाङा आंनो गोलोम बोथोरनि बागै एसे गुवारै फोरमायनानै खिथा हरदो जे गोलोम बोथोर बोथोराव बिदिनो माबायदि जायो मानसिफोरा आरो मा मा फिथाइ मोनजायो। मा समनिफ्राय गोलोम बोथोर जानानै मा समसिम जोबो आरो गोलोम बोथोर जायोब्ला जेनेबा मोजांना गाज्रि बिनि बागै एसे नोंथाङा आंनो खिथा हरदो फोरमायनानै
औ।
औ।
माने गिबियावथ' गिबियावथ' गोलोम बोथोर होनना मिथियोब्ला गुदुं जेनेबा गुदुं जानाय जा बोथोराव गुदुं जायो बेखौनो गोलोम बोथोर होनो ओमफायबाव मानि गोलोम बोथोरा बिदिनो एप्रिल मासनिफ्राय जागायजेनाय आरोना जेब्ला बैसागु जोबनानै थाङो अ अब्ला बे समनिफ्रायनो लासैनो माने गोलोमना जेनबा गरम बोनायखौ जों लासैनो नुबोनो मोनो बिदिनो बियो अक्ट'बर नभेम्बरहालागै बियो मानि गुदुं जाहैयो आरोना ओमफ्राय जेब्ला बे मास जोबो अब्ला गुसु जाहैफिनलाइबाय जेनबा बिदि। माने गिबियावथ' गोलोम बोथोरा माने बयनिबो थाखाय गोलोमनाय जेनेबा गरम बेखौथ' बारा मोजां मोनखाया बयबो माने थान्दा गुसु मिडियाम जागा। माने बयबो मानि गुसु जायगाखौ जेनेबा गुसु जानायखौसो मोजां मोनो बयबो मा जि गरम जाबा माने मानसिनिफ्राय ओ मानसिया गोबां जेनेबा मानसिल' नङा जिब जुनारफोराबो गोबां ओ ओ मानि उसुबिदा जायो आरोना गरमा गरम जानायनि जाहोना जाहैबाय आथिखालाव जे गोदोथ' गोबां बिफां लाइफां दंमोन नाथाय आथि खालावथ' बेफोरबायदि बिफां लाइफां थानायखौ नुनो मोननाय जाला मानिथि सोरबाबा गिदिर गिदिर कल कारखाना बानायनो थाखाय। बिफां लाइफां दासनानै बेयाव गायसनबाय। बेयावनो खम जालायबाय बिफां लाइफाङा सोरबाबा बिदिनो न' बां लुनो थाखाय बिफां लाइफां दानफायबाय बेयाव बाहायलायबाय। बेफोरबायदियाव मानि आथिखालाव बेफोरबायदि गोबां माबानि थाखाय जेनेबा गुवार गुवार जायगाफोरखौ बिफां लाइफांफोरखौ दानफाय दानफायनायनि थाखाय मानि बांसिन गोलोमनायखौ गरम जानायखौ नुनो मोननाय जादोंना आथिखालाव।
उम नंगौ।
सिगां समाव जाबायदि गरममोन दा बिनि माने डाबल गरम जानायखौ नुनो मोनो जोङो आथिखालाव।
उम
बिदिनो ओमफ्राय गरमनि दिनावथ' बिदिनो जाग्रा जिनिसफोरखौ मा मा मोनो बेखौ एसेबाबो मिथिखायो। थेवबो आं फोरमायना होनोसै नोंथांनो। माने गरम जिनिसाव बिदिनो दा मोनबाय थानाया बिदिनो थाइजौ मोनो। आनारस मोनो लेरख मोनो खान्थाल मोनो। ओ बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाय मोनो आरोना गोलोम बोथोरनि एबा गोलोम बोथोराव जा फिथाइ मोनो मोनो
ओम
थाइजौनि फिथाइखौथ' मिथिखायो एसेबाबो जेनेबा थाइजौआ जानायाव गोदै सोरनियाबा बिफाङा गो सोरनिबा थाइजौआ गो खै गोदैबो जायो माने बे गावबागाव जायगा नायै जायगा बिदिनो इसेबां हासार गोनां जेनेबा हासार गोनां जायगायाव गायगोन बे बिनि फिथाइया गोदै जागोन ओमफ्राय बारा हासार गैयियाव जेब्ला जे बिफाङा थांदों एबा जे बिफांखौ गायदों ओमफ्राय माने बारा गोदै जानाय नङा आरो। बेबायदिनो आनारस आनारस जानायाबो बिदिनो गोदै। थावनाया गोदै खान्थाला खान्थालनि थावनायाबो माने गोदैयानो होनजायो आरोना जेब्ला मोनो खान्थाला अब्ला गोदै जायो। जेब्ला गोथां जायो आरोना गोथाङाव जायो गोमोनाव जायो माने खान्थालखौ मोननैयावबो जायो माने फिथाइफोरखौ गोथां गोमोनावबो जायो नाथाय खायफा जिनिसफोरा गोथांआव जाजाया आरोना। जेरै लेरखफ्रा गोथांथाराव जाजाया जेब्ला मोनो अब्लासो जाजायो। मानि जानाय जाजायो होमबाबो थावा आरोखि ना माने आलादा माने जानो माने थावा आरो ओमफ्राय बिदिनो खान्थाला गोथां समाव। बिदिनो दैसु गोदैहां माहां बिदि जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो। नारेंखल-नारेंखलखौबो बिदिनो बिदिनो मोननाया मोनो
ओ।
गय-गयखौ जेनेबा थालिर मोनो
ओम नारें जुमब्रा बायदिबो मोनोना
नारें जुम्ब्रा औ नारें जुमब्रा। बेखौथ गोजां बोथोरावसो मोननाय जाबाय दाथ थायनायखौ नुनो मोनायै जाहैबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव थालिर थालिरनि जानायाथ' गोदै बेखौथ' मिथिखायो जे थालिरा गोबां रोखोम थायो जेनेबा थालिर हायथा थालिर बिदिनो माने थालिर सिमफानजि आरो बिदिनो। आलादा आलादा गोबां थालिर
बबे फिथाइया माने बिफां-लाइफां आलादा आलादा थायो आरोखि ना।
औ हा लायै हा ना।
फिथाइ मोनो गोजां बोथोराव ओमफाय गोजां बोथोराव जेनेबा।
औ। हागोन नोंथां र' होनबा आं खिथानोसै नोंथांनि गोजां बोथोरनि बागै एसे जा मिथियो माने गोजां बोथोर होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा गिबियावनो गोजां बोथोरा बिदिनो। नभेम्बरफोरनिफ्राय जागायो होनजायो। आरो बांसिन गोजांनाया गोजांथारनाया जायो डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि। फेब्रुवारि बे मास मोनथामसोआव माने थानो हालायै गुसु जायो आरोना नोंथां। आरो बियो मार्चनि मार्च दानसिम नङाखि एप्रिलसिमबो थायो बे गोजां बोथोरा गोजां बोथोरथ' फुरा खुवा खुजोबो सोरगिदिं माने नुलायलायनो हायि खुवायानो माने होथैजोबो आरो ना। खुवाजोंबो माने बेराद गुसु जायो। बिदिनो गोजां बोथोरावथ मानसिफ्रा इसिबां गोजां बोथोरखौ इसिबां माबा सुखुयैथ'। थ' नङा गासिबो मोजांखौनो मोनजोबो गोजां बोथोराव मानो होनोब्ला गोजां बोथोराव थानो थाखाय खाराव माराव जाया जेरै गोजां बोथोराव जों गरमनायजों गलोम दै गौनायजों जोबोद जोबोद खाराव माराव जायो। बिदि माने गोजां बोथोराव खाराव मारावाथ जाया आरो ना नोंथां गोजांनाय। थाखाय ओमफ्राय गोजां बोथोराव बिदिनो मानसिफ्रा रोजा रोजा खम्बल दामि दामि ब्लेंकेट बायदिफोर बायनानै उन्दुनाय समाव माने जोमो आरोना बेफोरखौ आरो। बिदिनो गोजां बोथोरनि उइनटार क्लथस जेरै थायो जे जेकेट लेदार जेकेट बायदि सुवेटार हुदि बेफोरखौ माने मानसिफ्रा गानो आरोना जाहाथे। गोजांनायनिफ्राय बासायनो रैखा मोननो थाखाय ओमफाय नों गोजां बोथोराव अखानि बिबाङा खम जायो आरो अखाया खम हायो गोजां बोथोर समाव। थ' उनाव गोजां बोथोराव बिदिनो बायदि माबाबो जायो फोरबोफोरबो जेरै मागो जायो बैसागु जायो जेनेबा ओ गोजां बोथोराव फिथा साव थाव आरि सावनानै जानो मोजां जायो आरो ना नोंथां फखरि बायदिसि सिना सावनानै जानो बिदिनो गोजां बोथोराव बेरायनोबो मोजां जायो गुसु गुसुनो। आरो दैखौ बिराद गियो आरो ना मानसिफ्रा गोजां बोथोर समावहाय। हरनि समावथ' बांसिन माने गियो दैखौ दांनो जेरै बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनो थाखायथ' दै दांनांगौ जायो बिदियाव माने आखाया सुहाबजोबो आरोना नोंथां बेनिखायनो गोदोनि फोराथ' माने अरनि बे गोजां बोथोरनिफ्राय बासायनो थाखाय आबै-आबौ समनिफ्रायनो माने बिदि अर सायनाय हुदा दं आरो ना। बिदिनो अर सायनानै सल' खिथालायनाय आबै आबौआ आरो बिदिनो फाजि जालायनाय फिसौफोरनो सल' खिथाना नाय माबा माबि बिदि सोलियोमोन आरो गोदोनिफ्रायनो दाथ' माने इसेबां बिदि गैला खिन्थु बबेबा बबेबा जायगायाव दासिमबो माने अरसायो आरोना नोंथां। दाथ' जेनेबा गोजांनायनिफ्राय बासायनो थाखाय बांसिनानो गोजां गरम एसे मोनहोग्रा एसिफोरबो थायोना बिदिखौबो बाहायो दाना जुमसिंफोराव आरो गोजां बोथोरनि फिथाइ सामथाइ होनोब्ला बिदिनो थायो नारें खमला होनो बिदिखौ जों गोजां बोथोराव मोनो आरोना। आरो नारें खमलानि अनगायै दङ' गोबां फिथाइ बिदिनो आंथ' इसिबां मिथिया फिथाइफोरनि बागै खिन्थु नारें खमला दं बिदिनो थालिरफोरखौथ' मोनखायो आरो गोबां गुबुन गुबुन फिथाइ मोनबावो आरो ना।
उम
खिन्थु गु गोजां बोथोरावहाय गगा मोननाय मानाय माने बेफोर बारा जाथारो आरो ना गुसुजों खायसे माने जि जोम गैजायै गोरिब लामा सामा उन्दुनानै थाग्रा बिखारिफोराथ' माने गोजांनायजों थैनांगौबो जानानै थायो जिउ खहाबो खालामनानै लानांगौ जायो आरो गोजां बोथोरनि थाखाय मानो होनोब्ला गो गरम बोथोरावहाय नों उदां -उदां जेसेबां जेबो माबानो हाया माने खस्थ' मोना खिन्थु गोजा बोथोराव जि गैयाबाथाय नों जाथारा जि गैयाबा नों माने बेमार जानानैबो थैनो हागौ आरो ना नोंथां।
ओं
उम आंनि मिथिनायावथ' माने बेफोरनो आरोना नोंथां गोजां बोसोरनि बागै हिनोल्बा
औ बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङा जेनबा गोजां बोथोराव जेनबा जाजा फिथाइ मोनो जेनेबा बे फिथाइआव नोङो अबे फिथाइखौ बांसिन जानो मो बेनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हायो नोंथां आंथ' माने गोजां बोथोराव गोथाव मोनो होनब्ला नारें खमलाखौनो गोथाव मोनो नोंथां। मानो होनोब्ला बे खोदै जायो आरो खायसेना गोखै जायो खिन्थु बांसिनानो गोदैयानो जायो आरो जे जे समाव गोमोनमोन फुथारो बे समावहाय माने फुरा गोदै जायो आरोना आरो बेखौ जानायनि अनगायैबो रस दिरुननानैबो लोङो मानसिफ्रा। आरो गोजां बोथोरावहाय बिदिनो फुं फुुंआवहाय माने मानसि फ्रा ओ सिखारनानै जगिं खालामो आरोना बरिया माने देहाखौ गुदुं खालामनो थाखाय। बिदिनोसै आरो ना गोजां बोथोर होनोब्ला।
औ
नोंथां होमबा दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'जासिगोन नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ
औ